औ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
सो जिरायनानै दं।
अ नोंथाङा जेरायनानि दंङब्ला आं मा ने नोंथांनियाव फंनैसो बे बाथ्रा मिथिनो लुगैनानैसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा आंनो?
अ नोंथां खामानियाथ' जेबो गैया होनो हागोन।
अ जुदि नोंथाङा दसे सम आंजों सावरायलायनो हायोब्ला आं नोंथांनियाव एसे मिथिनो लुबैदों बाथ्रा दा नोंथांनियाव आं बेखौनो सोंनो सानोदि ओ जोंहाथ' गोबां दायो दावबायनाय आरि जा जाफ्लेबाय थायो। दा बेफोर दावबायनायनि बागै नों थांङा माबाफोर मोजां बाथ्राफोर फोरमायना होनो हागोन नामा माने दावबायनाया जोंनो गोनांथार नंगोना नङा? आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो मा मा मिथिनो मोनो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ
दा नोंथांङा सोंबाय अब्ला आं दावबायनायनि फारसे फंनैसो सुंद'यै बुं बुंना होनोसै दा जोंहा दावबायनाय बुंङोब्ला बेफोरनोदि जोंहा जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनानै गोबां मोजां मोजां सोलोंथाइ मोननो हायो एबा गोबां मोजां मोजां खोथा बाथ्राफोर बायदि बायदि मोनथिनो हायो दा माखासे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजान गोजानाव दावबायनानै गाव गावनि जिउखौ खुङो एबा माखासे सुबुंफोरा गावनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाब से जायगायाव दावबायनानै गोबां खोथा बाथ्रा मिन्थिनो थाखाय दावबायो आरो बेनोदि दावबायनाया माखासे लामाजों दावबायनो रोङोबा बेफोर मोजां नाथाय माखासे लामाजों दावबायनो रोङाब्ला बेफोर गाज्रि दा दावबायनाया बेनोदि मोनसे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलाव दावबायनानै बिथांमोना गोबां मोजां मोजां खोथा बाथ्रा एबा राव बायदि बायदि आरो मोनसे जायगायाव समायना रमायना जायगायाव थांनानै बेफोराव बायदि बायदि भिडिय'स फट'स लानानै जेरै जोंनि बे अनलाइन जुगाव हगारनानै बिथांमोना रां खामायो आरो बेफोरनिफ्राय मोननाय रांजोंनो गाव गावनि जिउखौ खुङो आरो माखासे मानसिया गाव गावनि गोसोखौ समायना रमायना जायगायाव लांनानै गाव गावनि गोसोखौ मोजां खालामनो थाखायबो दावबायो एबा माखासे सुबुंफोरा गाव गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनानै समायना रमायना नुथाय खौ दिन्थिफुंङो आरो दावबायनाया बेनोदि गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनानै गाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय जेरै गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनानै खामानि एबा बिब्दिनो गाव गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावहैयो बेफोरबादियानो जोंनि नुथाय एबा बुजिनायाव बेफोरबायदि दावबायनाया जोंनि थाखाय मोजां आरो गुबुन गुबुन जाय जाय मोजां लामाजों दावबायाया बेफोरो जोंनि नु। नुथाय आरो बुजिनायाव बेफोरबायदि दावबायनायानो गाज्रि। दा। बेनोदि दावबायनाय होनोब्ला जों बेखौनो बुजियो आरो गुबुन दाबसे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायलांनायखौनो जों दावबायनाय होनना बुजिनो आरो। बेफोरबायदि दावबायनायजोंनो गोबां सुबुंफोरा दासिमाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव गावनि जिउ गाव गावनि न'खर गाव गावनि ओनसोलाव थासारि। सुबुंफोरखौ बिथांमोनहा मदद खालामबोदों आरो बेफोरबायदिनो दावबायनायनि सोमोन्दैआ बिब्दिनो। दा नोंथांनिसिम आं बेफोरबायदि सुंद'यै दावबायनायनि गाव गावनि दावबायनानै जिउ खुंनाय बायदि बायदि मोजां दावबायनाया मोजां ना दावबायनाया गाज्रि बेफोरबायदि बाथ्राखौ। नोंथांनि सिगाङाव सुंद'यै बुंना होनाय जाबाय दा नोंथाङाबो बेफोरबायदि दावबायनायनि बागै फंनैसो बुंथिना होनो हागोन नामा।
औ नोंथां मोजाङानो जादों नों। नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायना होबाय आंनो। जोंहा दावबायनाया। थ' मोजाङानो। नोथाङा बुंदो। आंबो गोबां बेफोरबायदि जायगायाव। दावबायो आरो दावबायनानै जों। मिथिनो मोनो नङा होमबा। ओ गुबुन जायगायाव थानाय। सुबुंफोरा बिसोरनि। जिउ खांनाय राहाफोरा माबायदि बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो। दावबायनायनि गेजेरजों आरो जों सोलोंनानै। बो लानो हायो। दा बे। बेफोरबायदिनो खायफा गोबां मोजां मोजां जायगायाव थांनानै जों बेफोरबायादि। बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो। आंबा बि। बेखौसो फोरमायनो सानदों आरो नोंथांजों दावबायनायाथ' जोंहा मोनसे जोबोद मोजां आरो जोंनि देहा सावस्रिनि थाखायबो मोजां होननानै सानो आरो आं।
औ नोंथां।
आं। दावबायनायखौ लानानै नोंथांनो मोनसे बाथ्रासो फोरमायनो सानदों जोंहा। मोनसे थावनि। बा जायगा। ओ जोंहा। ओरै मेसुखा होनो। बे जायगायाव जोंहा। गोबां मो जां थासारिया
औ
आं दावबायनाय हैनाय जायाखैब्लाबो आंनि खोनानो मोननायाव जोंहा बे जायगायाव बे सुखा होननाय जायगायाव गोबां मिथिंगायानि थासारि बा गोबां समायना रमायना नुथाय नुनो मोनो। आरो बैफोराव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा जोंहा गोबां मोजां था खुनिबा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय अनलायनाय आरो मिथिंगायारि सम्पदफोरनि हेफाजाबजों गासैबो जेरावबो जौगाखांनाय बा गोग्गो समाज लाखिनाय बेफोरबादिफोरखो जों बै जायगायाव नुनो मोनो बा खोनानोबो मोनो आरोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा आं सानो बेै बेफोर जायगायाव गोबां गुबुन गुबुन जायगानि सुबुं फोरानो
दावबायनो फैयो आरो बै जायगायाव दावबायनो फैनायजों लोगोसे गोबां बै जायगानि बागै ओ माखासे गियानफोर बा मोजां बाथ्राफोरखौ गोसोआव लानानै न'सिम लां फिनोबा गावनि जायगासिम लानानै फैयो। आरो बैफोरबायदि गावनि जायगा ओनसोलखौबो खालामनो हागोन नामा बेफोरबादि जौगाहोनो हागोन नामा बेफोरबायदि माबा मोनसे नाजानायनि गेजेरजों जोङो खालामनो हागोन नामा दा बेफोरफोरखो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों
औ
मिथिना लानो हायो बा खामानिखौ मावलांनो हायो आरो गावनि साननाय हनायफोरखौ सोलायनो हायो होननानै सानो आरो आंबो दा आंबो सानदों बेखौनो जे बेफोर जायगायाव माब्लाबा समाव बेरायहैनो बा दावबायहैनो होननानै आंबो बेफोरबादि जायगा दावबायनायनि गेजेरजों बै जायगानि थासारिफोरखौ आंनि जायगायाव बो खालामोब्ला बा लाबोयोब्ला बेफोर बे माबोरै सोलिनानै दं बेफोरखौ जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि मावब्ला जोंनि जायगा ओनसोलफोराबो बेफोरबायदिनो जौगाखांगोन बा मोजां गासिबो थासारियावनो जौगासारगोन बेफोरखौ आंस सानो आरो दा बेफ बे जायगानि अनगायैबो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन जायगा दं जेरावबो समायना रमायना गासैबो बिथिङावनो जौगासारनाय बे जायगाफोरखो जोंहा दावबायनायनि गेजेरजों मिनथिनो मोनो जे बै जायगानि सुबुंफोरा माबायदि गावसोरनि नाजानायनि गेजेरजों बेफोरबादि थां माबासिम सहैनो हाखो बेफोरखो जोङो मिथिनो मोनो। होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङाबो मोजां बेफोरबादि गोबां जायगा दावबायनो लुबैयो नामा?
लुगैयो नोंथां दावबायनायाथ आं बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव दावबायफेराखै थेवब्लाबो जेसेबां हादों इसिबां दावबायदों बांद्राय गोजान गोजान जायगायावबो दावबायाखै बिब्दिनो खाथि खालायावनो दावबायदों आरो आंङो जि जि जायगायाव दावबायदों बैफोर ओनसोलनि आं जि जायगायाव दावबायहैदोंमोन बैफोर ओनसोलनि थासारि एबा अनज्लायनाय गासै गासैबो नुथायाइखौनो सोलोंनो हादों आरो बिब्दिनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गुबुन ओनसोलाव आं जि जायगायाव दावबायहैदोंमोन बेफोरबायदि जायगानिफ्रायबो जोबोर अननाय मोनबोदों दा नोंथांनो आं बे बेफोर आंनि दावबायनायनि फंनैसो रावखौ फोरमायना होनाय जाबाय
ओ दा नोंथाङा बेखिनिखो फोरमायना होनो बिनि थाखाय आरो आंजों दसे सम फरायनायनि थाखाय नोंथांसिमनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। जासिनाय थाबाय दा समाबो जाबाय नोंथां दे होमबा
औ